हेलौ नोंथां औ नोंथां औ नोंथां खोनादों,
मा खालामबाय दं नोंथाङा दा?
आङो नै ओंखाम जाखां दासो ओरैनो दसे जिरायग्लांना दङ, ओरैनो इदिनो दङ,
आंबो इदिनो जाखांनानै ओरैनो दसे जिरायना दंमोन आरो ना नोंथां,
औ नोंथालाना औ
दा जोङो आसामनि मिथिंगायारि सम्पदनि बागै सावरायगोन आरोना नोंथां,
औ औ खोनादों आसामनि मिथिंगायारि सम्पद, नि बागै औ दे
माने जों मिथिनाय बादिब्ला आसामाथ' सानथ्रहायै बिफां लाइफां, ओ दैमा दैसा हाजो हाला, बिलो बिलोमाजों बुंफबनाय मिथिंगायारि नुथायाव जोबोर समायनाखा आसामा, बेनिखायनो आसामखौ सा सानजा भारतनि मिथिंगानि रानि होननानै बुङो आरोना नोंथां,
औ
बेयाव मि ओ मिथिंगानि दोहोनाबो आबुङैनो दङ ओ मिथिंगानि दोहोन होननानै बुङोब्ला जोङो जिब जुनारनि दोहोन, हाग्रानि दोहोन खनिनि दोहोन आरो दैनि दोहोन होनना, थिया आना नोंथां ओमफाय, हाग्रानि दोहोन होनबाथाय जोङो आसामनि बिखायाव सानथ्रहायै बिफां लाइफां मोनो आरोना नोंथां, ओमफाय नोंथाङा बिफां लाइफांनि मुं बुंनो हागोन ना?
ओ बिफां लाइफांनिथ आंनियाव ओ इमान ओ ओ नलेज गैया बेनि बागै अब्लाबो आं एसे मिथिनाय खन्दखौ बुंनि
अ माने मुंफोरखौ सुन आरोना नोंथां
औ जेराव आं मिथिनो मोनदों सिसुआ एसे दाम गोसा बेनि आसामाव सिसुफोरखौबो मोननाय जायो ओमफाय बिदिनो बायदि मैया दंफां लाइफां दङ बेयाव बेसेन गोसा गोसा दं। फांफोरबो दं दङो ओमफ्राय जेराव आसाम आसामा बेफोरनि थाखाय मुंदांखा जानानै दंङ आरो ओमफायो
ओ बिदिनो जेनेबा ओ नोंथाङा एब नोंथाङा बुजायफिननो हागोन ना आं बाराय इमान नलेज गैया माने बिनिसायाव
मानि बिफांफोरनि मादाव जों ना साल सिगुन खैरो गाम्बारि बिदि इनिफाय चन्दन थिथासाब सोमलि फाख्रि थाइजौफोरबो दं जों ननि खाथिफ्रावनो मोनो लिसु ओमफाय मा होनो बायदिसिना अर्जुन चन्दन बेफोरखौबो मोनो आरोना नोंथां ओमफाय औवा ओमफाय रायदोंफोरखौ मोनो आरो ना नोंथां ओमफाय गाम्बारिफोर खौथ जोंङो बायदिसिना मासि आरांगा बिसिना आलना फालें बायदि बानायनायाव बाहायनाय जायो आरोना नोंथां ओमफाय नुनायाव थकता हिसाबै बाहायनाय जायो आरोना नोंथां ओमफाय मा होनो औवा बिफांखौबो जोंङो बायदिसिना मुवा बेसाद दिहुननायाव बाहायनो हायो जेरैबायदि जेखाय खबाइ ओ संग्राय सान्द्रि बायदिसिना मुवा बेसाद दिहुननायाव बाहायनो हायो आरो मा होनो बेरा सोरगिदिं बेरा दुमनायाव बाहायनो हायो न लुनायावबो बाहायनो हायो आरोना नोंथां ओमफाय
ओ आगोलनि ओ आबै आबौमोनाबो ओ बेजोंनो ओ संग्राय मा ओ दाला हेबनानै फालांगियारि ओ ओ फानहैनायखौ नुनो मोनोमोन आरो ओ आं आंनि बादिब्ला ओमफाय नखर फोरखौ बेजोंनो नायोमोन आरो।
अ नोंथां ओमफाय ओ ओमफाय आरो अगुरु चन्दन बिफांनिफ्रायथ बायदिसिना मोदोमफ्रु बेसाद बानायनाय बानायना दिहुनो जेरैबादि पारफिउम ओ साबोन ओ धुप बायदिसिना बानायो आरोना नोंथां ओमफाय बेखौ गुबुन हादोराव फानहरनो हायो आरो ना नोंथां बेनिफ्रायबो जोंङो रांखान्थियाव हेफ हेफाजाब मोनो ओमफाय साल बिफांनिफ्रायबो धूना बानायनो हायो सोमलि बिफांखौथ' सलाय बाना सलाय बानायनाय आरो सलायनि बाक्सु बानायनायाव बाहायो आरो ना नोंथां ओ ओमफाय साहा बिलाइनि बाक्सु बानायनायाव बाहायो।
औ
ओमफाय रायदोंफोरखौबोथ' बायदिसिना ज' जिरायग्रा ओ फिसा फिसा तूल बायदिसिना बानायनायाव बाहायनाय जायो। बियो बायदिसिना आखाइजों हेबनाय मुवा बेसाद बानायनायाव बाहायनाय जायो। इनिफ्राय जोंङो रांखान्थियाव गोबां हेफाजाब मोनो आरोना नोंथां ओ आरो बिदिनो आखाइजों हेब नायनि दारिमिन फसंनो हायो आरोना नोंथां बेनि थाखाय जों जोंनि ओ-मा होनो जों रां खा खामायनो हायो आरो नानोंथां ओमफ्राय थुरि एंखोर नोलो बायदिसिनाखौबोथ' मोनो ओमफ्राय गोबां जातनि मैखुनबो मोननाय जायो जै आसामाव ओमफ्राय आरो जिब जुनार दोहोन होनब्ला आसामा मोनसे ओ ओ जोबोद ओ ओ गं थसेआरि गान्दानि थाखाय मुंदांखा गासिबो बुहुमावनो बायदेव बायदिसिना रोखोमनि जिब जुनार मोना आरो ना नोंथां नोंथाङा मिथिगौ ना मा मा जिब जुनार मोनो
औ आंनि ओ औ आंनि बादिब्लाथ' ओ आसामाव ओ काजिरङाया ओ ओ गं थरसे गान्दानि थाखाय जोबोद फेमास आरो ओ नै नैथिं नायोब्ला ओ मानास मानास आ
अ
पार्कआ ओ टाइगार रिजार्भनि थाखाय फेमास बेयाव ओ टाइगारनि बिबाङा ओ बुरजा बेनि थाखायनो बेयो फेमास आरो गोबां रोखोमनि ओ जिब जुनार दङ जेराव मानासाव होनो होनना बुङोब्ला बेयाव मै देरफोरबो नुनो हागोन नोंथाङा आरो दावराय ओ ओ ओ मोसा मोसाफोरबो नुनो हागोन मोसाया बेयाव ओ ओ मोसाया मोनथाम ओ जातनि दङ बेयाव ओ जेराव लेपार नुनो हागोन नोंथाङा आरो ओ गोसोम ओ मोसा गोसोम नुनो हागोन बिदिनो बायदि रोखोमनि जिब जुनार दों बुंफबना दं आरो मानासा इदिनो ओ आसामखौ बेफोरनो मुंदांखा खालामना दोनदों आरो दा ओ ओमफायो नोंथाङा बेफोराव ओ इदिनो अमा थावख्रिबो नुनो हागोन ओ अमा थावख्रिबो दङ बिदिनो मेरला जिब जिब फोरदो बुंफबना दङ आरो मानासआ बिदिनो थिग बेबादिनो ओ आसामाव ओ ओ ओ सेबेनता ओ नेसनेल पार्कफोर दं आरोना बेफोरनि मादाव ओ काजिरङाबो फेमास गं थरसे गान्दानि थाखाय दा आं इखौनो आं इखोनो बुंनो सानो
अ अ नोंथां ओमफ्राय खोनानो मोननाय बादिब्ला मैदेरनि हाथायजों एबा हाथायजों बेसेन गोसा गानग्रा गहेना पाति दानाय जायो होनना खोनादों आरो ना नोंथां ओमफाय बिखौ फाननानैबो रां खामायनो हायो होनना खोनायदों आरो ना नोथां ओमफाय रबाद आबाद खालामनानैबो खालामनानै खालामनो हायो होननानैबो खोनादों बिनिफ्राय गोबां रां मुलाम्फा जायो होननाय खोनादों आरोना नोंथां
औ ओ ओ दाबो जोंनिथिंबो नुनो हा नुनो मोनगोन नै ओ ओ जोंनिथिं ओ बिदि रबारटनि बागान बानायनानै ओ बे ओ रबारखौ फाननानै माने बुहुद ओ फालांगि खालामनाय नुनो मोनगोन आरो माने बिदिनो नखर नखर सोलिना थानाय नुनो मोनो आरो जोंनिथिंबो नायनो थाङोबा
ओमफ्राय दैनि दोहोन होनबाथ' आसामाव गोबां दैमा दैसा बिलो बिलोमा बेफोरजों बुंफबनानै दङ बेयाव गोबां रोखोमनि ना मोनो आरोना नोंथां ओमफ्राय नोंथाङा नाफोरनि मुंखौ बुंनो हागोन नामा
औ ओ नाफोरखौथ ओ मेरला दङो नामाथ' जेरै बेनि ओ माबायावनो ओ रौ मेरगा ओ साइनिस पिथिग्रि बेफोरखौ बांसिन मोननाय नु जायो आरो जेराव बिलोफोरावबो बेनो बेफोरखौ नुनाय जायो खांख्राइ उनुफोरखौ खुसियाबो थायो बेफोरखौनो ओ मानसिफोरा ओ बिलोफोरनिफ्राय बोखांनो फाननायखौ जोङो नुनो मोनो आरो
औ नोंथां
औ
आरो दा न' न'नि हाखरफोरावथ' रौ मिरगा बायदिखौ फि दियाना नोंथां
औ
ओमफ्राय बेनिफ्राय रां मोन फाननानै रां खामायनो हायो आरो ना नोंथां
जोबोद ला लाब खालामनो हायो आरो बेफोरनि थाखाय
आरो दैफोरखौ सार सारनानै मोब्लिब गोहो दिहनो हायो होन्ना नोंथाङा समाव
नाफोरखौबोथ' जोङो जाग्रा आदार हिसाबै बाहायो आरो ना देहानि थाखाय जोबोद गोनांथार मागुर सिंनि ना खौथ' थैजायो होनना फोथायो आरो ना नोंथां दाटट बेखौ जल संनानै जायो बिदिनो ओमफ्राय आरो खनिनि दोन होनबाथाय आसामाव खैला अन्थाइ बाला केरानसि बायदिखौ मोनो आरो ना नोंथां ओमफ्राय खायसे खायसे दैमाफोराव अन्थाइ मोनो आरो ना नोंथां बे अन्थाइफोरखौ दालां बानायनायाव बाहायो न' लुनायफोराव बाहायो आरो ना नोंथां ओमफ्राय आसाम ओ मा होनो आसामाव थाव सोदांसालिबो दङ बेफोरनि मुङानो जाबाय बङाइ गाव निमथि नमनिगर बायदि थाव सोदांसालि जायगा दं आरो ना नोंथां ओमफ्राय बुरलुंबुथुर हाय थावनि खुंखा दं होननानै खोनानो मोनो आरो ना नोंथां
औ
उम बिदिनो जोङो अन्थाइ बालाफोरखौबो फाननानै रां खामायनो हाया आरो ना नोंथां
औ औ आसा आंनि बादिब्ला आं मिथिनाय बादिब्ला आ मा सापातनि थाखायबो बुहुत मुंदांखा जेराव साफादनि साफाद जायो जोंनि नै बोथोरनि थाखाय जेराव आसामा मुंदांखा साफादनि थाखाय ओ गुबुन गुबुन ओ दाब दाब दाब जायगानिफ्राय बेफोरखौ आसाम आस आसामखौ नायनोबो फैयो ओ बे सापातनि थाखायनो ओ साहा बिलाइनि थाखायनो ओमफायो ओ जोङो आसामा गुबुन गुबुन ओ स्टेटावबो साप्लाय हरो आरो आ ओ साहा बिलाइनि साहा बिलाइखौ औ
औ
ओमफायो इदिनो बहुत जायगा बेरायग्रा मानसिफोराबो आसामाव हाबफैयो आरो बेफोरनि थाखायनो ओ जेनेबा आसामा जिहेथु साहा बिलाइनि थाखाय थाखाय साहा बिलाइनि थाखाय फेमास बेफोरखौ आसामखौ ओ बेनि थाखाय गुबुन गुबुन हादोरनि एबा स्टेटनि मानसिफोरा ओ नायस्रुनो फैयो आरो अब्ला नोंथां ओ टाइमा जोंनिया बारबाय अब्ला बेबियावनो दोनथ'सै नामा नोंथाङां?
दे नोंथां दे